हेल' औ नोंथाङा खोनादों ना औ गोजोन मोन औ गोजोन मोनाबिलि सार औ ओ जोङो औ ओ ओ बे समाव जोङो ओ माखासे आखाइनि हाबानि सोमोन्दै सावरायनोसै नोंथाङा फोरमायदो
औ नोंथां आखाइनि खामानि होनबाथ' जोङो बेखौनो मि बुजियो नोंथां जाय जोङो आखाइजों बानायनाय बा हेबनानै बानायनाय जेरै औवानि आइजें आइलाफोर बेखौनो बुङो आख आखाइनि खामानि होननानै बुङो जेरै जोङो औवा औवानि औवानिफ्राय जोङो जेखाइ खबाइ गिसिब दरजा बिदिनो बायदि बायदि जों मा ओ मा होनो आइजेंफोर बानायनो हायो आरो खि बेफोरखौनो बुङो आखाइनि खामानि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' सुबुंफोरा एबा बर' गो गोदो गोदायनि बर' ओ आबै आबौमोना बिथांमोना बेफोरखौ जोबोद गोरोंमोन बिथांमोनानो देखाय ओ दिन्थिबुदों फो रों बुंदों थिग बेबादिनो जोंनि बर' सुबुंफोरा ओ एबा बर' ओ हारिनि हिनजावफोरा जेरै फोथाराव एबा बिलोफोराव ना हमनो था खाय बाहायनाय आइजें जेरै जेखाइ आरो खबाइ बेफोरखौ मा औवाजोंनो बानायनाय जायो जेरै जोंनो जेखाइखौ
ओ औवा ओ साथि औवानिफ्राय मोननाय जायो ओ एबा बानायनाय जायो बिनि औवानिफ्राय ओ फिसा फिसा एबा गोबा गोबा ओ आरूं जिरनानै बे जे जेखाइखौ बानायनाय जायो बे जेखायखौ ओ थारैनो बर' आइजोफोरा ओ ना हमनो थांनाय बिल आव दैज्लां बोथोराव बिदिनो ना गुरनाय बेफोराव बाहायो आरो आरो बे ना गुरनानै लानो थाखाय मोनसे आइजें बानायबावो बे जाबाय खबाइ बे खबाइखौबो ओ बिजलि औवा एबा ओ औवा फिसानिफ्राय बानायनाय जाय जायो आरो बेखौ जोंना थाइ औवा होननानैबो बुङो बेफोरजों बानायनाय जायो आरो बेखौ ओ बेबौ बेखौबो औवाजोंनो आ खायजोंनो हेबनानै बानायनाय जायो फिसा फिसा ओ आरुं रखम गथा गथा जिरनानै बेखौ हेबनाय जायो आरो बिदिनो ओ बेखौ बर' आइजोफोरा हेबनायखौ माबाजों ओ जानजियाव खानानै नाखौ सो सोना लानाय जायो आरो बेखौ बुङो खबाइ आरो बिदिनो ओ जेब्ला गोलोम बोथो थोर जायो अब्ला ओ जोङो जोंनाव नो आखाइजों सिबनाय मोनसे ओ मा होनो आइजें आइजें होननानै बुङो आरो जेरै गिसिब बेखौबो मा औवाजों बानायो आरो बेखौ ओ गासिबो हौवा हिन्जावफोराबो बानायनो बे खौ रोंगौ आरो बेबो जोबोद मोस ओ समायना समायना दिज गाबहोनानै जोबोद समायना समायना बानायनाय जायो आरो बेफोरखौ ओ मा होनो फालांगियारि महरावबो बाहायनाय जायो जेरै बेखौ हेबनानै बाजाराव फाननो लाङो बेफोरखौ बायो आरो बेनिफ्राय गोबां थाखा खामायनो हायो रां रुफा खामायो बेफोरजों जोंनो जों बर' सुबुंफोरा न'खर खुंनायाव एबा न'खर दानायाव
बेजोंनो मा जोंनि न'खर दानायाव ओ गोबां मोनसे बिफाव लायो आरो बे आइजें आयलाफोरानो जेरै खबाइफोरखौबो जेखाइफोरखौबो जेरै बाजाराव फानो जेरै जोङो मा होनो ओ बे औवाजोंनो आरो जों मा बानायनो हाबावो जेब्ला बर' आइ आइजोफोरा माइरं जावनाय एबा माइ जावनाय बे दालाना बुङो बेखौ नोंथांमोना मा बुङो आङो मिथिला जोंनिखिं दालाना बुङो नों थांमोननिखै मा बुङो बेखौ
औ मानि माइ माइरं जावग्राखौ ना औ स संग्राय
औ संग्राय औ औ संग्राय औ बे आरो सान्द्रि बो बानायो बे मानिफ्राय मोनो बेफोर गासैबो औवानि बे सान्द्रियाबो गोबां बाहागोनि दोङो बे फिथा सालिग्रा सान्द्रि दङ' आरो माइरं सालिग्रा सान्द्रि दङ' आरो माइ सालिग्रा सान्द्रि दङ'। बे माइ सालिग्रा सानद्रिया जाबाय गेदेर जायो ओमफ्राय आरो माइरं सालिग्राया जाबाय एसे फिसा आरो फिथा सालिग्राया जाहैबाय एसे फिसासिन जाबावो आरो फिसा फिसा गुदुं गोनां। बिदिनो बेफोरखौ बर' जोंनि बर' हारिनि हौवा मा हारिफोरा हेबनानै आखाइजों हेबनानै बेखौ बाजाराव फाननो लाङो गोबां थाखा मोनो गंफायावनो ओ बाजौ नैजौ ओ नैजौ बिदिनो स्निजौ लागै फानो बिदिनो जोबोद मोजां आरो ओ फालांगि फालांगियाव बेखौ दा दैज्लां बोथोर नालाय जेखाइ खबाइफोरखौनो नागिरलायना मोना दा जेब्ला ओ दैज्लां बोथोराव ना गुरनो थाखाय गोबां सुबुंफोरानो बायो आरो। थिग बेबायदिनो आरो
औ
आरो जोंनाव मा खालामो जोंनि बर' न'खरफोराथ' गोबांनियानो फाक्का नङा। नङा होमबा नोंथां गासैबो मानि ओ फ्राय जोङो बुंनो थाङोबा एबा नायनानै नुनो मोनो आरो हानि न' जोंना इन्जुर औवाजों बानायनाय माने बेरायानो औवानोजों बानायनाय बेखौ हाजों आखाइजों हा खौ लिरथेनानै गोबोरखिजों बानायनाय आरो बे बे फोरखौ माजों बानायो गासिबो औवानि बेफोरबो जाबाय मोनसे आखाइनि हाबा नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो ओ थानाय न'आव एबा औवानि दरजा बानायो। बे दरजायानो जाहैबाय आखाइजों हेबनाय मोनसे स्किल बोनानै जोङो रोंगौथि होननानैबो मिथि बुंनो नांगोन आरो मानो होनबा बेखौ बानायनो थाखाय गोबां रोंगौथिनि गोनां जायो बेफोरखौ मा नों आं सुबुङा गोरलैयावनो बानायनो हाया बेखौ सोंलों नांगोन सोरनिफाय सोलोंनांगोन होनबा बैफोर गोरों जायफोरा स्किल एबा रोंगौथि दोङो बिसोरनिफ्रायसो सोलोंनांगोन नङा होनबा नोंथां अब्लासो जोंबो रोंगोन बेबायदिनो औ बेबायदिनो गोबां दङो जेरै जोङो औवाजोंनो बानायनो आखाइनि स्किल एबा रोंगौथि जेरै जोङो जिराय ग्रा सियार बेफोर खौबो जों माजों बानायो आखाइजोंनो औ-औवानिफ्राय बानायो जोबोद समायना समायना बानायो बेफोरखौ जोबोद समाय समाय डिजाइन जेरै जों आलना जिरायग्रा मासि सियार आरो मा बानायबावनाय जोङो औवाजोंनो दै लोंग्रा फ्लाक्स आरो खुरै एबा बाथिफोरखौ बानायनाय नुनो मोनो आरो औवाजों आखाइनि हाजों
नङा होमबा नोंथां अब्ला नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै आरो आखाइजों बानायनाय माबाफोर रोंगौथि मिथिगौबा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जोङो आखाइनि हाबा होननानै बुङोबा जोङो मा आखाइजों बानायनाय ना नोंथाङानो फोरमायनाय बायदि जोङो आखाइजों मुवा बेसाद बानायनाया जोङो जेरैहाय ओ बेबायदिनो जोङो मा होनो माखासे मेसिनफोर बाहायाला नो जेनेबा गाव गावनि निजा आखाइजों जोङो माखासे जोङो मा थांना थानायाव बा जिउ खुंनायाव जोंहा गोनां जानाय मुवा बेसादफोर आरो बेबायदिनो जों माखासे गेलेग्रा बेसादफोर आरो बेबायदिनो जों मा माखासे साजायग्रा बेसादफोर आरो बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव बाहायग्रा जेरै ना हम नायाव बाहायग्रा आरो बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन जरैहाय मा होनना बङो ओ मै गं आबादफोराव जोङो मा होननानै बुङो माखासे मोसौ मोसा बोरमा बायदिफोरखौ होथेनो बा लाखिनो थाखाय बानायनाय जोंहा माखासे बेराफोर आरो बेबायदिनो जोङो माखासे गुबुन गुबुन जेरैहाय जोङो ओ मिथिंगानि मोननाय जोङो माखासे बिफां लाइफां आरो औवा रायदों बेफोरबायदिजों जोङो बानायनाय आरो बेबायदिनो जोङो गारनाय मुवा बेस हासारफोरजों जोङो कलास बायदिसिना बानायनाय आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन साजायग्रा मुवाफोर बानायनाय बा जोङो आखायजों जों जोङो माखासे मा होननानै बुङो माखासे चियार टेबोल बायदिसिना मा दंफांनि आगजु बानायनाय ना आरो बेबायदिनो जोङो माखासे ओ मा होनना बुङो जायफोरखौ जोङो खामार बा दारिमिन लहा दारिमिन बेफोरबो जोंहा मा आखाइनि हाबा जेरैहाय जोङो मा होनो ओ सिखार रुवा दानाय बेफोरबो मोनसे आखाइनि हाबा नङा होनबा सार? ओ बेबायदिनो जोङो आखाइनि हा हाबा होननानै बुङोबा जोङो गोबांथारखौ मख'नो हायो जेरै गिबियाव ओ आङो मख'नो सानदों जेरै जोङो औवानि जोंहा माखासे आगजुफोर बानायनाय नङा होमबा नोंथां जोङो औवानिफ्राय जोङो मोनसे आखाइनि हाबा जोङो बानायनो हायो बेयाव जोङो बेखौ आखाइनि हाबा बा गुबुन गुबुन आगजुफोर बानायनो थाखाय जोंहा ओ औवाखौ बानायनो थाखाय जोंनो मा माखासे गोबौ सिखाफोर बा माखासे ओ मा होनो माखासे तुलस नांगौ जायो नङा होनबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोङो औवाजों बानायनाय आखाइनि हाबा होननानै बुङोबा जोङो जेरै ओ औवाजों बानायनाय सान्द्रि औवाजों बानायनाय जोंहा संग्राय औवाजों बानायनाय खबाइ आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जेरैहाय औवाजों बानायनाय फल' औवाजों बानायनाय माखासे ना सा ना हमग्रा जोंहा खखा आरो बेबायदिनो औवाजों जों बानायनाय जोंहा मा ओ सेन जायखौ जोङो ना हमनायाव बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन माखासे साजायग्रा बेसाद जेरै औवाजों बानायनाय बिब बार औवाजों बानायनाय माखासे साजायग्रा डिजाइनफोर आरो बेबायदिनो बिदिनो जोङो औवाजों बानायनाय माखासे ओ दोरोङारि दामजुफोर जेरै ओ सिफुं आरो मा होननानै बुङो गंगोना जोङो बेफोर गासैबो मा आखाइनि हाबा आरो नङा होनबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोङो औवानि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन आखाइनि हाबाखौ जोङो मख'नो हायो जेरैहाय जोङो दंफां लाइफांफोरखौ जोङो ओ माखासे साजायग्रा बेसाद बानायनाय आरो बेबायदिनो जों मा ओ दंफां लाइफांफोरखौ जोङो दानख'नानै बिबार मुरथि आरो बेबायदिनो माखासे साजायग्रा बानायनाय बेजों लोगोसे जोङो मख'नो हाबावो जे दंफांफोरजों जोङो माखासे जेरै जिरायग्रा सियार बानायनाय आरो बे दंफांफोरजों जोङो माखासे टेबोल बानायनाय आरो बेबायदिनो माखासे जोङो उन्दै गथ'फोरनि जोङो गेले ग्रा बायदिसिना गारि मथर बा माखासे जोङो उन्दैफोर गेलेग्रा बेफोरबायदि आगजु बेफोरबायदि बानायनाय ना बेफोरबो मोनफा मोनफा आखाइनि हाबा आरो। थिक बेबायदिनो जोङो आरो गुबुन गुबुन आखाइनि हाबाखौ मख'नो हाबावो जेरैहाय जोङो ओ लहानि जोंहा माखासे ओ ना हमग्रा आगजु जेरै जोङो मा होनो खेबजां आरो जोङो सिखा रुवा दान बेफोरबो मोनफा मोनफा आखाइनि हाबा आरो आरो बेबायदिनो जोंहा गिबियाव गुबै आखाइनि हाबाया दंबावो जोंहा खुन्दुंजों जि दानाय बा थावख्रि लुनाय खुन्दुं दिहुननाय आरो जोङो एम्फौ फिथोबनिफ्राय जोङो एम्फौ दिहुननाय बेफोरबायदि गुबुन गुबुन आरो थिग बेबायदिनो जोङो आखाइनि हाबाखौ मा नांगौ होननानै बुङोबा जोङो आखायनि हाबाया जोंहा मोनसे जोबोद गोनां बे जोङो गाव गावनो रोङोबा जोंहा जोबोद जेनेबा माखासे नांगौ बेसादफोरखौ गाव गाव गावनो दिहुननानै लानो हायो जेरैहाय जोङो गंसे टेबोल बानायनो थाङोबा जोङो आथिखालाव गोबां रां होनानै जोङो मिस्थ्रिफोरखौ बा बानायगिरिफोरखौ जोङो बानाय होनो नांगौ जायो बे समाव गावनो गाव रोङोबा बैफोर फैसाफोरा बा रांफोरा जोंना गावनि आखायावनो थाफिनगोन नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोंनो ओ गावनि जिउनि थांना थानायाव जोंहा माखासे गोनांथिफोरखौ दिहुननानै लानो आरो माखासे मा होननानै बुङो ओ गावनि गोनांथिखौ सुफुंनो आरो माखासे रांखान्थिनि रैखा खालामनो बेफोरबायदि आखाइनि हाबाखौ जोंहा सोलोंनाया गोनांथार आरो बेफोरखौ जोङो सोलों फरायसालि सोलोंथाइजों लोगोसे जोङो सोफानो हायोबा खोब मोजांथार नङा होमबा नोंथां जोङो जेरैहाय फरायसालिफोराव आखाइनि हाबा फोरोंथाइ होनाय बेफोरबायदि ना ओ नोंथां जोङो बे समाव सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नसै नामा? समाबो जाबाय नोंथां साबायखर थाबाय नोंथां